माबोरै दं नोंथां?
बिदिनोसैलै नोंथां दुखु खस्थफोरजोंनो सौसिलाबायनानै दंगासिनो दं ओरैनो।
आतसा‌ दा मा खालामबाय दों? औ औ ओ नोंथांमोनथिं बोथोरफ्रालाय माबायदि जानानै दं दालाय?
बोथोरफोराथ जोबोर समायना जानानै दं आरोना नोंथां। नोंसिनिजोंनो बोरै बोथोरफोरालै नोंथां?
बोथोराथ बिदिनो दैज्लां बोथोर जाहैबाय।
अखा हायो समावनो सान्दुं दुङो बेफोरबायदिनो गोबां सोलाय सोल जाबाय थायो आरो घन्टायावनो आदसा। नोंथांमोना मा ओंख्रि जाखो?
अनलाजों दावउलि नोंथां। नोंसिनालाय मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
जोंना बिदिनो आलु फ्राय ओमफ्राय दालिसोमोन नोंथां। मोनफाङा दायो बे दङना?
फ्रियालाय फ्रिमोन नोंथां।
नोंथाङा फ्रिमोनब्ला आङो माने मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरो नोंथां जों सावरायनो होननानै।
हागोन आरो नोंथां हागोन।
थफिखआनो जादों माने गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोंनि सोलोंथाइफ्रा बा सोलोंनाय बे सोलोंथाइ लानायफ्रा माबायदि सोलायबोदों बा माबायदि जानानै दं बेफोरनि सायाव एसे सावरायगौमोन आरो आं।
अ बिदिब्ला आङो फोरमायलांसै।
औ दे नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
जोङो नोंथां। जे गोदो गोदायहाय जोङो नायनो थाङोब्ला जोंनावहाय मोजां फोरोंगिरिफोर गैय यामोन आरो ना नोंथां।
औ औ।
मोजां फोरों फोरोंगिरिफोर गैयामोन आरो गोदोनि दिन नावहाय बिदिनो मोजां रोंखानाय मास्टारफोरबो गैयामोन आरोना नोंथां। नाथाय जोङो आथिखालनि जुगाव नायोब्ला जे गोदोनिफ्राय लानानै आथिखालनि जुगाव नायोब्ला जोङो गोबां सोलोंथाइखौ जौगाबोनाय नुदों आरोना नोंथां।
नोथाङआव।
गोदो गोदायथ जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो बिदिनो फोरोंगिरिफोरखौहाय फ्राय बां बांसिनानो नुनो मोनामोन आरोना जे फरायसा गोदो गोदाय नायनो थाङोब्ला जोङो फोरों
औ नोंथां नांगौ
नाथाय जोङो आजिखालिनि जुगाव नायनो थांबावोबा जोङो मोनसे स्कुलाव
आं
जे बेफोर फोरोंगिरिफोरा स्टुदेन्टफोरखौ मोजां फोरोंनानैबो बेखौ जों आजि दानि जुगाव आजिखालिनि जुगाव जे मोजां सोलोंथाइ बेखौ सुबुंफोरा मोननो हाबाय आरोना नोंथां। बे सोलोंथाइनि बिथिङावहायो बिदिनो सोलोङै सोलोङै सुबुंफोरा बिराथ जौगानो हागोन आरो ना नोंथां खोनादोंना नोंथां औ खोनादों जे सोलोंथाइजोंनो सुबुंफोरा बिदिनो गोबां बुस्थुफोर माल बुस्थुफोर बानायनो सोलों जेनदों आरो ना नोंथां जेरै जोङो नायनो थाङोब्ला हानथा मेला सायाव नायनो थाङोब्ला जोङो बिदिनो गारि मथरफोरखौबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो आजिखालिनि जुगाव नुनो मोनसै आरो ना नोंथां। बे जोंथ' गोदोनि दिनावहाय जे सोलोंनायबो गैयामोन आरो जोंना गोजौ सोलोंथाइबो मास्टारफोरबो गैयामोन आरो जोंना बिदिनो मोजां सोलोंथाइ साथ्र'फोरबो गैयामोन आरोना नोंथां जे जोङो नायनो थाङोब्लाथ' गोदोनि दिनाव बिदिनो बांद्राय सोलोंथाइबो गैयामोन नालाय बेनिखायनो जोङो गोदोनि दिनाव मा गारि मथरफोरखौ नुवालासिनो बिदिनो जोङो बिदिनो गार बिदिनो गराइ गारिफोर नुयोमोन आरोना नोंथां बे मोसौफोरजों बुद्रुलाबायनाय गराइ गारिफोर बेफोरखौ नुनो मोनामोन आरो ना
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
नाथाय जोंङो आजिखालिनि जुगाव गोदोनिफ्राय लानानै दानि जुगावथ' बिदिनो सोलोंथाइनि सायावहाय गोबां जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरोना नोंथां
मावनांगौ
जोङो आजिखालिनि जुगाव नायनो थाङोब्ला बियो जोंनाव गासैबो फोरा थाजोबसै आरोना नोंथां जेरै जोङो गोदोनि दिनावहाय सोलोंथाइ गैयिनि समावहाय जों हायो जे जोङो थाबायनाय एबा बेलगारिजों जा हायो जोङो थांलाय फैलाय खालामोमोन आरोना नोंथां जोंनो गोबाव सम नांगौमोन आरोना नोंथां
औ
नाथाय जोङो आजिखालिनि जुगाव नायोब्ला जोङो सोलोंथाइया जौगानाय लोगो लोगोनो जोङोहाय बिदिनो
जे गोजौजों बिरनाय उरां जाहाजफोरबो जों नुनो मोनसै आरो हायाव हायावनो जोङो सालायलाबायनाय गारि मथरफोरखौबो जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां
औ औ औ जगानाय लोगो थांलाय फैलाय माबा मोन
दाबसे जायगायाव थांनोब्लाबो जोङोहाय बिदिनो गाव सम नाङाबासिनो बा बिदिनो एक घन्टा दुइ घन्टानि गेजेरफोरावनो सहैनो हायो आरो ना नोंथां आरो जोङो गोदोनिफ्रायनो दासिमाव बिदिनो ज नोंथां बिदिनो फरायनायजोंनो जों बिराद जौगाबोनो हादों नोंथां
औ औ औ नोंथां
थासारिफोरखौबो जोङो बिदिनो जे जोंनि बाहायनाय जामुंफोर बा मबाइलफोर बेफोरजोंनो जों लायोब्लाबो आं बिदिनो मोनथियो आरो ना नोंथां
जेरै
बै सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों सुबुं माहारिफोरा फरायनानै जे बेफोर बुस्थुफोरखौ जों बानायनो हागोन
औ औ औ नोंगौ नोंगौ औ औ खोनादों नोंथां खोनादों। औ औ।
औ जे सोलोंथाइ गैयाबानो मानसिया जे बबेबा दाबसे जायगायाव थाङोब्ला लायो बैफोराव साइन बर्डआव लिरनाय बुस्थुफोर बा बेफोरखौहाय गोबां नांथारगौ जायो आरोना आजिखालिनि जुगाव। जे गोजान गोजान लामाफोराव हान्थिनोब्लाबो हायो ब बा मोनसेयावहायो बबेबा मोनसे दाबसे जायगायावहायो ओरै बे गामिया ओरै होननानै बेस साइन बर्डआव लिरनाय थायोब्ला बैफोरो बैफोरखौ सिनायनो थाखाय जोङो सोलोंथाइ नांगौ जायो आरोना नोंथां। जे जोङोथ' गोदो आं थ' दहाय होनलांनाय बायदिनो गोदो गोदायथ' बिदिनो बांद्राय गो बिदिनो ओ जेने बा सोलोंथाइ गैयामोन आरोना नोंथां। बेनि जाहोनावहाय गोदो गोदायनि समावहाय जे सुबुंफोरा बियो ओरै जायगा बियो ओरै जायगा होननानैबो नामफोरबो दोननो हायाखैमोन आरोना नोंथां।
औ औ।
अब्ला बै दरसे गामियाबो ओरै उमुख उमुख नाम बै दरसे गामिया ओरै उमुख नाम होननानै जों आथिखालनि जुगावहाय मोनथिनो मोनसै आरोना नोंथां सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो।
औ औ नोंथां औ।
जाय सोलोंथाइयानो सुबुंनि जिउनि मोनसे लोगोरि हिसाबै जानानै फैदों आरोना नोंथां। जे जोङो बबेबा दरसे गामियावहायो जोंनि लायरायनायफोरा आलाद दाबा जोङो बैफोर लेखाफोराव थानाय रावफोरजोंनो जोङो सोलोंनानै बा बियो बोरै बियो बोरै होननानै जोङो ट्रेन्सलेसोन सोन खालामलायनानै जोङो लारायोब्ला जोङो बैफोरनि रावफोरखौबो जों बुजिनो मोना आरो जोंनि रावफोरखौबो बिसोरो बुजिनो मोना आरोना नोंथां। सोलोंथाइया ओरैबायदि मोनसे गोजौ लामायाव फैबाय आरोना दानि जुगाहे बे जोङो जोङो जोङो हाय आजिखालि जुगावहाय सोलोंनायजोंनो जोङो गासै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
खांनो थाखाय जोंनि थाखाय सोलोंथाइ नांगौ आरोना नोंथां।
औ औ नोंगौ थिग थिग नोंथां।
आङो बुंलांनाय बायदिनो बिदिनोहाय सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबो गैया। सुबुंनि जिउआव आरोना नोंथां।
औ औ नोंगौ।
आं दहाय बुंलांनाय बायदिनो जों गोबां बुस्थुफोर दिरुनबाय आरो बिदिनो सोलोंनानै सोलोङै लायै लायै सोलोंनानै लानानै गावनि मेलेमाव सोनानै जे बैफोर माल बुस्थुफोर गारि मथर बा हान्था मेलाफोरखौहायो बानायसै आरोना सुबुंफोरा।
औ औ औ।
सोलोंथाइजोंनो बिदिनो गोबां बुस्थुफोरबो बिदिनो मोनसै जोङो हायो बिदिनो नुनो मोनसै आरोना नोंथां। औ सोलोंथाइखौथ' जोङो आयेन नायनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां बिबाङावहाय आजिखालिनि जुगावहाय गोबां सुबुंफोरखौनो सोलोंथाइ लानो गोसो जानायखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां।
औ औ।
थानाय बा सोरनावबा माबा मोनसे मावनाय बा सोरनावबा खामानि मावनायफोरखौसो बांसिन नुनो मोनो आरोना। नुनो मोनोमोन आरो ना मानोना जोंङो गोदोनि दिनावहाय नुयोमोन जे मास्टार
औ औ औ। औ औ औ नंगौ नंगौ। जेनेबा जोंहाथ' गोदोनि जुगाव बे मा होनो स्कुलाबो गोबां बेफोरबायदिनो स्कुलफ्राबो बे गोबां गोजान गोजान आरो बेफोरबायदिनो थांनाय फैनायनि फेसिलिटिसबो गैयामोन जों थाबायनानै थांनाङोमोन। बेनि जाउनावबो जों सोलोंथाइआ गोदोनि जुगाव गोबां खममोन आरोना। ओ आरो जों आथिखालनि जुगाव दानि जुगाव जों नायनो थाङोबाथ' बिदिनो गोबां मोजां मोजां स्कुल खुलिबाय बेफोरबायदिनो मोजां सोलोंथाइ लानो हासै आरोना। बेबायदिनो गोबां स्कुलफ्रा गोजान गोजानाव फरायसालिफ्रा गोजान गोजानाव जायो दङब्लाबो थायोब्लाबो दानि समाव गोबां फेसिलिटिस बानायना होबाय जेरै जों स्कुल बास बेफोरजों जों थांनो हासै। ओ गोबां बिदिनो गारि मथर ओंखारबाय गोदोनि दिनावथ' गारि मथर गैयामोन बेफोरबायदि बिदिनो उम नोंथां जोंनाथ' दायो टाइमाबो जानानै फैबाय। दा नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरोना नोंथां